हेलौ औ खोनादों ने नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांङा सम दंङब्ला आं नोंथांजों दसे सम सावरायजागोन ने?
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंङो होमबा जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनि सावरायजागोन ने नोंथांजों
औ औ थारैनो नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला ओ जोंना बर' हारिया गोबां बिदि आबादारिफोर दंङ आरो जाय फोरा आबाद मावनानै गावनि नख'र फोरखौ खुंबोदों आरो गावनि ओ जिउआव नांगौ जानाय फोरखौ सुफुंदों आरो गावनि गथ' गथथायफोरखौ फोरोंदों बिदिनो गोबां आबाद दारिफोर दंङ दायोथ' दैजां बोथोर नंङा होनबा दायो दैज्लां बोथोराव गोबां बिदिनो औ गोबां बिदिनो आबादारिफोरा बिदि आबाद मावदों सोरनाबा ओ माइ गायखांबाय आरो सोर नाबा गायदों सोरनाबा आरो गायनो थाखाय थियारि खालामगासिनो आरो थ'ओ बिनि थाखाय ओंखायनो आंङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो लादों जे आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला दा सिगांङावनो ओ जोंनि आबादारिफोरखौ जोंङो आबादखौ मावनो थाखाय माखासे ओ खोथियाफोरखौ रिडि थियारि खालामनानै ला खानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय औ बिनिफ्राय ओ दुब्लिफोरखौ मोजांङै एवनानै लाखानायखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ गोदो गोथायथ' गोदो गोदायथ' जोंङो उन्दै स समनिफ्राय नायोब्ला जोंङो नुबोदों बिदिनो गोबां ओ मोसौफोरजों गावनि दुब्लिफोरखौ मोजांङै एवस्रांनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ओ नाथाय ओ नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जों नुनो मोनो बांसिनानो बिदि ट्रेक्टरफोर बाहायो आरो। जाहाथे खम ओ समनि खम समनि जेरावदो बिदि थाबैनो मावखांनो हानायनि थाखाय गोबां बिदि ओ ट्रेक्टरफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ आथिखालाव आबाद मावनाय होनोब्ला बिदि ट्रेक्टर फोरजों गावनि दुब्लिफोरखौ ओ मोजांङै थियारि खालामनानै हालेवनानै लाखानायनि उनावहाय खोथियाफोरखौ फोनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ बिनि उनावहाय खोथिया फोखांनायनि उनाव माइ गायनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जाय माखासे रुवानिफोर लानानै गावनि ओ दुब -दुब्लियाव हाय माइफोरखौ गायो आरो बेजोंनो जेब्ला दसे सम बा उनावहाय माइ गायखांनायनि उनाव बिदिनो ओ मासफोर जेब्ला बे माया मोनो अब्ला बेखौ बुथुमनानै लानाय नुयो आरो जोंङो नुनो मोनो। थिग बिदिनो औ थिग बिदिनो बुथुमनानै लाखांनायनि उनावहाय गावबा- गाव बाख्रियाव सोना लानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बिजोंनो जोंनि बर' हारि जोंनि बर' हारिफोरा बिजोंनो ओ बोसोर मानि बे माइ जोंनो गाव थांना थानायनि राहा लामाखौ ओ मावनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। आरो बे आबाद औ बे आबाद खालामनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां बिदिनो ओ मुलाम्फाबो जायो मानो होनोब्ला जोङो थांना थानो थाखाय जोंनो जानो थाखाय आदार नांगौ जायो जोङो जुदि आबाद मावोब्ला बे आबादा जोंनो थांना थानायाव जानायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो। मानोना जोंहा बिदिनो गोबां ओ सुबुंफोरबो दङ जायहा न'आव ओरैनो थायो आबाद खालामा लाफानो बिदिनो ओरैनो थायो बिथांमोननि थाखाय गोबां खस्थ' जायो आरो बिदि बोसोर मानि बिदि जा थांना थानो आदार जानो थाखाय बिदि माइरं माइ बायनांगौ जायोब्ला गोबां बिदि थाखा फैसानिबो खौरां थायो नङा होनबा? औ बिनिखाय बिदि खस्थ' जायो नाथाय आबाद खालामनानै लायोब्ला जोंहा बेफोरो सुंस'यो आरो। बे जानो थाखाय आदारा जोंहा सुंस'यो आङो ओ बिनि जोङो ओरैनो थायोब्ला जोङो आबादफोरखौबो खालामनानै लानांगौ होननानै। सानो आरो नोंथाङा मा औ नोंथाङा मा सानो बिनि बागै नोंथाङाबो एसे सावरायदो।
औ औ। थारैनो नोंथां ओ आबाद मावनाया जोंना जोबोद मोजां आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? दा जोंनिया बर' हारियाव गुबैयै आबाद मावनायनि ओ आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो माइ आबादखौ ओ सानग्रोयो आरोना जोंना गिबियावनो बर' माइ आबादखौसो मावग्रोयो। मानो होनोब्ला जोंना जिउआव थांना थानो माइआसो जोबोर गोनांथि जायनि जाय माइखौ मावनानैसो जोङो माइरं मोनो नालाय बे माइरंखौ जानानैसो जोङो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जोङो बर' जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्लानिहाय गिबियावनो माइ आबादखौ न'वाव मावनो लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा दहायसो फोरमायना होलां माबायदि जोङो माइ आबादखौ मारोरैहाय मावगोन होनोब्ला जोङो जेब्लाना दैज्लां सफैगोन अब्ला जोङो जेठ- जेठ मास बा आसार मास सफैयो अब्ला ना जों माइखौ गायनो आखाइयाव लायो आरोना नोंथां बे बायदिनो जो बैसागु बाय खांनानैहाय बैसागुनि उनाव जोङो गिबियाव खोथिया फोग्रोननायखौ जोङो नुनो मोन आरोना नोंथां बिदिनो जोङो खोथियाखौ मारैहाय फैयो होनोबोला गिबियावनो जोंनो माइ ज्लि नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
माइज्लि लांग्रोगोन बेनि उनावसो जोङो माइखौ गायनो हागोन जेब्ला जोङो माइज्लिखौ दैयाव हरनै हरथाम सोनानै दोनगोन बेनि उनावहाय जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै हालेवनानै दोनखानाय हाफोरावहाय समान खालामनानै बे माइखौहाय सोमना दोननाय माइज्लिखौहाय मुथा मुथा लानानै सारना दोननायखौ जों जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो बेबायदि सारोब्ला जोंनिया माइआ मोजां रज'गोन बा रोजोब रज'गोन आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्लाना बियो
गायनो जायो अब्लाना जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव गायनो लाङो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो जेब्ला खो थिया जायो अब्लाना जोङो बेबायदिनो ओ लाइमोन सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर बा आइजो माहारि फोर ज' लोगो नांनानै जोङो बिदिनो खोथियाखौ फुनानै लायो आरोना नोंथां खोथियाखौ फुखांनानै जोङो बे बायदिनो ओ गयनि धुनाखं बा थोरि हाग्रा बा ओ औवानि थेंगल बानायना जोङो थिखौ गिबियावनो मुथा मुथा खाननानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो जाहाथे बे मुथियाहाय ओ मोजाङै रो गाजा लांनायाव लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो ओ बेबायदिनो मुथा खानाय जायो आरोना नोंथां जोङो बेबायदि दिनो गामिनि आइजोफोरा ज लोगो गो नांनानै बिदिनो माइ आबादखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो ओ जोंनियाथ दानिया गोबांखौनो नुनो मोनो जे जोङो मोसौजों हालेवलिया न नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोंनिया ओ सानसे बा साननैनि गेजेरावनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ फोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंना गोदो गोदाय थ दङमोन ओ आबाद मावखांनायनि उनावहाय बा जोङो जेब्लाना आबाद फोथार जोबगोन अब्लाना जोङो जनो बयबो हाल जांख्रा फालियोमोन आरो ना नोंथां दानियाथ जोङो गोबांखौनो बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि बेखैबो आबादखौ मावो नाथाय बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लांनि आबाद बा ओ मेसेंनि आबाद बेबायदि गोबां रोखोमनि आबादखौ जोंनि बिखिंजा मावनाय जायो आरो ना नोंथां ओ नोंथां मोननिखिबो बेबायदि दैज्लां बोथोरनि आबाद बा मेसें बोथोरनि आबादखौ मावनाय जायो नामा नोंथां
औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोंनिथिंबो जोंनि बे ओनसोलथिं बिदि बिदिनो दैज्लां बोथा बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बोथोरावहाय बिदि आबादफोर गोबां मावनाय जायो आरो आरो दैज्लां बोथोरनि अनगायै गुबुन बोथोरावबो आङो नुनो मोनोखि जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय बिदि गुबुन बोथोरावबो बिदि माइफोरखौ गायनायखौ आरो गो माखासे गोरान खि जेरै जुखाम खेथिफोरखौ खालामनाय आङो नुनो मोनो आरो आङो बिनि बिजों आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंहा बिदिनो ओ जोङो आबाद खालामबाय थायोब्ला जोंहा नखरावबो सुंसयो आरो गोबां बिदिनो जोङो बेफोर आबाद बेफार खालामनानै जोङो फालांगि मावनानैबो जोङो जिउआवहाय औ जिउआव थांना थानो थाखाय जोङो माबा मोनसे राहा बा जोंनि थाखा फैसाबो गोबां ओ जोंनो थाखाय गोनांथि जानायफोराव सुंसयो बेफोर आबादफोर खालामनायाबो जोंखौ हेफाजाब खालाम खालामो होननानै आं सानो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ दा जोङो आबाद ओ आबाद खालामनायावहाय बे माइ आबाद खालामनायावहाय गायनायनि ब सोलायै आङो दा ओ देग्लायनि बोसोराव आङो बेखौबो नुनो मोनदों आरोखि गायनाय नि सोलायै माखासे बे माइखौ फोनायफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलथिं जायहाय।
औ औ नोंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिथिंबो बिदि गायनायनि सोलायै मा माइफोरखौ फोनायफोरखौ ओ नुनो मोनदों खोमा नोंथाङा फोरमायजागोन।
औ नोंथां ओ जोंनिखै गायनायनि अनगायै बेबायदिहाय ओ फोनायखौ जोङो नुनो मोना मानो होनोब्ला नोंथां जोंनि बेखि ओ माइ आबादखौ गायोसो आरो ना नोंथां खोथिया फोनानै बेबायदिहाय जोंना दडाइरेक्टनो माइखौ फोनानै दोनखाया आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनि बिखि बेबायदि ओ फोनानै दोना आरोना नोंथां। जोंनि बिखि गायग्रा बा ओ फुनानै होग्रा बा हाजिरा गोबां मोनो आरो ना नोंथां बे थाखायनो जोंनिखि ओ बेबायदि फोननानै दोननाय खौ जोङो नुनो मोना आरोना नोंथां गोबांखौनो जोङो बेबायदि फोननानै दोननायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला बेबायदिहाय ओ जोङो आस्रा फोनाय होनोन' जायखौ नों थां बेबायदि आसस्रा फोनायखौ जोङो फोननानै दोना आरोना नोंथां जोंनि बे जो माहारिफोरखौनो जोङो फुननो लेंनानैसो ओ खामानि बा जोङो माइ आबाद। खौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोंनि बेखिहाय लेस्रानि आबाद जिंखानि आबाद। बा बायदिसिना आबाद। खौ जोङो मावनाय लायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फोरमायना गोन नामा नोंथांमोनिखि माबोरैहाय दैज्लांनि आबादखौ मावो जेरैहाय लेस्रा जिंखा बा जोगोनार खुमब्रा बायदिसिनाखौ माबोरैहाय मावो नोंथां।
औ ओ जोंनिथिंहाय बिदि दैज्लांनि आबाद मावो होनोबाथ' आङो आंनि आंनि बे ओ गामि खाथियावहाय आङो गोबां बिदि माइ आबादखौल' खालामनाय नुदों। दों आरो नाथाय माखासे ओ बिदि औ गोबां आबाद खालामनाय होनो ब्ला आंनि बिथिंहाय आङो जुखाम आबाद आरो लोगोसे ओ लाव बेफोरखौल' आङो नुदों आरो नाथाय बिदि लेस्रा आबादफोरखौ खालामनाय खौ आङो नुनो मोनाखै नाथाय ओ बे दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनानो जोंनिथिं ओ माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननिथिं बिदि लेस्रा आबादफोर खालामनाय जुदि नुनो मोनोब्ला नोंथाङा फोर
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि बेखिहाय गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनो ब्ला जोंना ओ दानि मु गानि सेंग्राफोराबो आबाद मावनायाव मुखुब जानानै दं आरोना नोंथां जोंनि गामिनि सेंग्रा माखासेफोराबो बेबायदिनो ओ बोथोर थोरनि आबाद जेरै दैज्लां बोथोरनि लेस्रा जिंखा बायदिसिना आबाद। मावनो आखायाव लाबाय आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना ओ आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ रांबो आरजिनो हायोनालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोंनि ओ माखासे लाइमोन सेंग्राफोराबो दानि मुगायावहाय आबाद बेबायदिनो लेस रा बा जिंखा आबादखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय बिदि माखासे आबाद मावनायनि बिदि खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ
दाननाहरदो।
दानजायाखै र' र' र' दान जायाखै।
दानना हो नोङो।
दानजायाखै र'।
एह